हेल। हेल' खोनादोंना नोंथां। हेल' हेलौ।
हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
ओ आं नोंथांनियाव एसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन सोंजागोन ना नोंथां।
औ नोंथां सोंजागोन दे।
ओ जेनेबा जोंनि आथिखालाव गोबां दाउफोर दोङो ओ बे दाउफोरनिनो ओ। नामफोरबो दोङो ओ बे नामफोरखौ। खोन्थानानै नोंथाङा बे दाउफोरा माबायदि जायगायाव। थायो नोंथाङा बेफोरखौ। फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। ओ। गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय जोंनि ओनसोलफोराव बा गोबां। बेरायनो थांनानै नुबोनाय ओनसोलफोराव। बांसिन रोखोमै जों जोंनि मेगनजोंनो नुबाय थानाय दाउफोर। मिथिंगायाव गोरोबनानै। थानो हानाय दाउफोर जेरैबायदि दाउस्रि दाउब ओ दाउ। थु।
थु।
बिदिनो ओ हादिदग्ला होनना बुङो बिदिनो सिला ओ बिदिनो दावराय दावरायथ बांसिनै जों हायुङारि पार्कफोराव थानाय नुयो। ओ बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो दाउ देंखुवा होनना बुङो बिदिनो ओ गंगार दावउब्लुद होननानैबो बुङो खायसे खायसे जायगायाव जानो हागौखौ गुबुन मुङै बुङो जोंनाव गंगार दावउब्लुद बुङो। ओ बिदिनो बाथ दाउ होनना बुङो बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउ ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो दा आं जिखिनि बुंदों बेखिनि दाउखौ जों सरासनस्रा नुबाय थायो आरो।
औ औ।
औ नोंथाङा माबा। फोर बुंबावगोन नामा।
औ नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो बुंलांबाय ओ। बेफोर नोंथाङादि दा। दाउफोरनि बागै बुंलांबाय बेफोर दाउफोरनि मादाव ओ दाउस्रि आरो हारि दावग्राया जोंहा जोबस्रांलांनो हमबाय आरोना बेफोरखौ बारा। नुनो मोनबांला। आथिखालाव ओ नोंथाङा बेखौ मानि। थाखाय जोबस्रां लांखो। नोंथाङा खोनन्थानो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ आंनि मिन्थिनायाव ओ जोंनि ओनसोलाव जाखिनि जों गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउस्रि ओ जिथु सिगुन सिला दाउखा। बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन जों नाथाय नैबे समाव फैयै फैयै नैबे नैजिसे जौथायाव जों ओ नैरोजा नैजिद मायथाइ होनना बुंनांगोन ओ दासिम नैजिसे जौथायाव सोलिगासिनो दा बे जौथायाव। जों गोबां बै दावस्रि दावखा बा सिगुन सिला बेफोरखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोन्दों जाहोनानो जाहैबाय जोङो आदार जिनज्रि होननानै बुङो जायखौ जों दावस्रिफोराथ थांनानै। थायो होन्ना बुङोब्ला आबादनि एम्फौ एनलाफोरखौ जानानै थांनानै थायो नोंथाङा ओ मिथिखागौ जानांगौ ओ गासै जिउआ रिफोरानो जों गावनि आदार नांगौखौ मोनाब्ला जों जानो मोनाब्ला थैनानै थाङो बेखायनो - आं बुंनांगोन दाउस्रिफोरा जानो हागौ आथिखालाव आबादनिफ्राय एम्फौ मोनजाला मानो होनना बुङोब्ला आबादाव जों गोबां रोखोमनि एम्फौ थैनाय मुलि बायदिसिना होनाय जायो बेफोरबायदि नांगौ रोखोमनि एम्फौ एनला मोनजायैनि थाखाय जानो हागौ दाउस्रिफोरा जोबलांनो हमदों लोगोसे दाउखा होनना बुङोब्ला गोबां रोखोमनि गोसोआव गोफोन बा सेवनाय बेदर बेफोरबायदि जानानै दाउखाया थांना थायोमोन। नाथाय आथिखालाव बे फोरबायदि ओ गोथै देहा गो थै जिब जुनारनि थैनाय देहा बा बेफोरबायदि गेसाव गोफोन जों मोनजानायखौ नुनो मोनला जोबोद मोजां जाबोबाय। नै बे बिगियाननि मुगायाव जोबोद दावगाबाय गाज्रि बेसाद बेफोरबायदि सेवनाय जों नुनो मोनला। आरो गोदो गोदायनि बायदि बेफोरबायदि बोरमा मोसौ थैनायफोरखौ मानसि थैनायफोरखौ ओ दुब्लि बारिफोराव गारनानै दोननायखौ जों नुनो मोनला। जाहोनाव बेफोर बायदि दाउखाफोरा बेदर मोनजाला गावनि नांगौ आदारखौ मोनजाला जानो हागौ थैलांबाय। ओ थिग बेफोरबायदिनो सिगुन जिलाफोराबो गाव गावसोरनि नांगौ आदार बेदरफोरखौ जों मोनजायैखौ नुनो मोनो बा मोनजाला बेफोरबायदिनो बिसोरो गावनि आदार गोमानायनि जाहोनाव थैलांनो हमबाय। आरो अनजिमायाबो बिदिनो खमायलांनो हमदों।
औ औ गोजोननाय थाबाय नों थाङा जोबोर मोजाङैनो बुंलांदों जे मानि थाखाय हाग्रानि दाउ सिन दाउलाफोरा माबोरै खमायलांदों। बेनि जाहोना आदारनिफ्रायनो नंगौ थारैनो। बेयो आदार आदार नङा ब्ला जों सुबुं माहारियाबो थानो हाया बे फोरबायदिनो दाउसिन दावलाफोराबो आ दारनि आंखालाव कमनि जाउनाव गावसोरनि हारिसा एबा दाउफोरा गोमालांदों आरो ना दिनैनि दिनाव ओमफाय नोंथाङा मोनसे बाथ्राया बुंनो हागोन नामा जेनेबा हाग्रानि दाउस्रिन दाउला ओ जोबलांनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावामायाफोर गोहोम गोलैगोन नामा?
औ गोग्लैगोन मानो होनना बुङोब्ला फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला दावसिन दाउलाया जोंनि मिथिंगाजों गोरोबनाय मोनसे जोबोद गोनांथार जिउआरि ओ जों जेरैबायदि मोनसे हायुङरारि पार्क जानो गोनांब्ला बेव हाय गोबां रोखोमनि दाउ दाउसिन दाउला जों नुनो नांगोन। जेरै बायदि दाउबनिफ्राय ला लानानै दाउथुनिफ्राय लानानै भात' दाउनिफ्राय लानानै बाथ दाउ होनना बुङो। ओ बेनि फ्राय दावराइ, बायदिसिना बेफोरबायदि हाग्रानि ओ दाउजोला बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दाउफोरखौ जों नुयोब्लासो बेवहाय मोनसे हायुङारि पार्क होननानै गनायथि मोनो आरो गुबुन आलदा जुनारफोर थायो ओ बेफोरबायदिनो जुदि दाउ स्रि दाउब बेफोरबायदि दाउफोरा गोमालाङोब्ला ओ जोंनि खायसे आबादफोराबो गाज्रि जागोन होनना आं सानो मानो होनना बुङोब्ला आं दहायनो बुंबाय आबादनि एम्फौ एनलाफोरखौ दाउफोरा जायो। ओ बेखायनो आं बुंनो सानो बेखिनियाव आबाद नि एम्फौ एनलाफोरखौ दाउफोरा जायोब्लासो आबादा मोजां जागोन। नाथाय ओ सुबुं माहारिया बेखौ गोरोन्थि खालामदों आबादनि मोजांनि थाखायल' सानदों आबादनि मोजांनि थाखाय एम्फौ एनला बुथारदों नाथाय फारसेथिं दाउफोरा गोमालांनो हमदों। नाथाय आगोल आगोलनि मानसिफोरा दाउफोरनि जानायजोंनो आबादा मोजां जायोमोन। ओ आबाद दोनै नों खोथिया फोदों बा माइ गायदों बा उफेरा बेफोरबायदि आबाद मावदों बैफोराव सोमजिनाय एम्फौ एनलाफोरखौ दाउफो फ्रानो जानानै फोजोबोमोन। आरो गोबां बिबांनि दाउ फोरा उजिदोंमोन ओ बेखायनो बैफोर दाउफोरा गोमालाङोब्ला आबादफोराबो ओ खेंसालियायै गाज्रि जायो होनना आं सानो आरो। बेनो जोंनि गोहोम औ
ओ बेफोर दाउफोरखो जोङो सुबुं माहारिया ओ आफावाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय एबा बे दाउफोरनि गोमालांनायखौ जोङो ओ मोनसे लेभेलाव लाबोनो थाखाय एबा जों बेखौ दाउ गोमालांनायफोरखौ होब थैलांनाय एबा खम जालांनायफोरखौ माबायदि रैखाथि खालामनांगोन जों सुबुं माहारि हिसाबै?
औ जों सुबुं माहारि हिसाबै बेनि मोनसे एन जि अ बायदि दानांगोन जों जुलिसो आथिखालावथ' गोबां ओ अरनबारियाव थानाय बेफोरबायदि दाउ जुनारफोरखौ गावथारनो हमो बा बुथारनानै जानो हमो।
औ
बिथांमोनखौ जों आयेननि राहा लानांगोन बिथांमोना जुदि दाउ गावनाय बा बुथारनाय बिदि नुयोब्ला जों बिसोरखौ होबथानांगोन आरो लोगोसे जों आबादाव बांद्राय मुलि होनायखौ जों खमायनांगोन अब्ला दाउफोरा आबादनि फ्राय ओंखारनाय एम्फौ एनलाखौ मोनजागोन बेफोरबायदिनो दाउफोरा थांनानै थागोन। बिसोरनि थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि नांगौ रोखोमनि दंफां लाइफांफोरखौबो गायना होनांगोन बिसोरनोबो थानाय न' रोखोमै मोनसे जायगा नांगौ बेनो आरो ओम।
थारैनो सैथो नोंथांनि बुंनाया ओ जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांनि जाबायदि मोजां बिबुंथि होलांदों जेनेबा। दाउ खौ माबायदि रैखा खाथि खालामनांगौ दाउफोरा मा माबायदि जोबस्रालांदों बेबायदिनिखौ नोंथाङा मोजाङै बुंफोरना होनाय थाखाय गोजोननाय थाबाय। दाउफोरजों गोमालांनाय जों लोगोसे जोंहा आथिखालाव जिब जुनारफोरा गोमालांदों बिदिनो। स'नालि मोख्रा ओ हाग्रानि लख्रा जेनेबा हाग्रानि बान्दर आरो जोंना गोलेर बिब फोरबायदि फ्राबो गोमालांनो हमबाय आरोना नोंथाङा बेखौबो माबायदि दि जाहोनाव गोमालांदों बेखौबो खोनथानो हागोन नामा?
औ जानो हागौ ओ बिथांमोनाबो बिदि एखे मोनसे जाहोनानो जानो हागौ। जानो हागौ आजिखालि नैबे दानि जुगाव ओ अरनबारिफोरखौबो सावना होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ गोबां ओम - दुथां आखुनि मानसिफोरा अरननि नांगौ बिफांफोरखौबो दानफायनानै लाबो जानो हागौ बै बेफोर दंफांफोरा जोबलांनायनि जाहोनाव बिथांमोनाबो अरनबारियाव थानो जायगा गैलिया आरो नांगौ रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौबो बिथांमोना मोनजालिया बे जुनादफोरा मोनजालिया जानो हागौ बेनि जाहोनावनो बिसोरबो ओ जोबलांनो हमदों आरो मैहुर खालामग्रा मानसिया बाङोब्लाथाय बैफोर जुनारा जोबलांनायाव जोबोद गोरलै जायो आरो बेनो आरो आंनि साननाया औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय मोजाङैनो बुंदों आं मोजां मोनदों खोनानानै ओ जिब जुनारफोर आरो दाउसिन दाउलाफोरखौ जोङो रैखाथि खालामनांगौ मानो होनबा जोंनो रैखाथि माबा आबाहावा आबहावायाबो जोंनिया गुबुंले जानो हागौ ओ ओ नोंथांखौ उनाव रायलायफिनगोन बेनि बागै गुवारै सावरायगोन फिउचाराव ओन बेखिनिखौनो आङो रायलायथनानै नोंथांनिफ्राय जा बाथ्रा मिथियो बेखौ सुबुंफोरनि गेजेराव बुंगोन जाहाथे सुबुंफोरा जिब जुनार दावसिन दाउलाफोरखौ रैखाथि होनायाव गोसो होगोन होननानै आरोना बिथां बिदिब्ला नों बिथांनिफ्राय बे बेखिनियावनो बि लासिग होना सानबाय आरोना
औ दे गोजोन्थों नोंथां
नाथायबा नोंथां